औ मा खालामदों?
आङो नै दायो ओरैनो दं। दंथयो नोंथांहालाय?
आंबो बिदिनो दंथ'यो औ।
आङो नोंथांजों मा होनो आइजो माहारिनि जौगानायनि सायावसो सावरायनो होन्नानै थांखि लादों।
औ जागोन जागोन जागोन उम
नोंथाङा नोंथांनिथिंजायनिफ्रायनो आइजो माहारिनि जौगानायनि सायाव एसे फोरमायनानै होलाय?
अ आंनि मथेब्लाथ' आइजो माहारिनि जौगानाय होनोब्ला अलराउन डेभ्लपमेन्टखौसो जों बुंनांगोन।
औ औ औ औ औ
अलराउन्ड डेभ्लपमेन्ट होनोब्लाथाय सो लोंथाय न'खरनि हाबा हुखा
औ
आ स्किल डेभ्लपमेन्टनि ओ गोल नलेज
औ
आरो बिथिं के पेरेन्टियेलथनि केब एएवारनेस थानांगोन बि थिं हेल्थनि फारसे एवारनेस गोनां जानांगोन नङा होमब्ला? अब्लासो सासे मानसिया आबुं नङा होमबा? आंनि मथेब्ला बेनो माने सासे हिनजाव माहारिया डेभलपमेन्ट जानोब्ला सोलोंथाइ थाथारनांगोन आरो बेजों लोगोसे बेहा मा माखासे गुन थाबावनांगोन अब्लासो बे ओ इन फिउचार मोनसे ओब फेमिलि खौ मोनसे हारि खौ मोनसे समाजखौ मोनसे हादरखौ बियो जौगाहोनो हागोन आरो जुदि बै हिनजावा जुदि अनलि जुदि सोलोंथाइनि फारसेल' जुदि एम ए पास माबा डक्टरेट लायनो बेहा जुदि गुबुन खामानियाव जु-जुदि बियो रोङाबा बे माने बे अलराउन्ड आइजोनि डेभेलपमेन्ट नङा आरो बेयो जुदि औ जौगानाय नङा। बियो ओंखामबो संनो रोंनांगोन जि जियेब बा बाखै जेसेबां खामानि दं बियो बिनि सायाव एसेब्लाबो नलेज थानांगोन आरोखि बेखौसो आङो अल रावन्द डेभेलपमेन्ट जानायखौसो आङो ओ आइजोनि जौगानाय होननानै सानो आरो आरो आइजो फोरखौ जौगाहोनोब्ला माखासे बिथिङाव बांद्राय होबथाबाय थानो नाङा आरो। बेखौ खालाम बेखौ खालामनाङा बेखौ खालामनो मोनो बेखौ खालामनो मोना बिदि बे हिनजाव मानसिया अ बिदि बादा होनो नाङा आरो एसे माने फ्रि दमखौ होनांगौ आरो हिनजाव मानसिफोरनो। जे बियो लाइफआव मा मावनो गोसो मा जानो गोसो बेखौ बिमा बिफा फ्रा फ्रि दम हगारनानै होनांगौ आरो एसे। बांद्राय माने हमथाना ला खिबाय थानो नाङा आरो मानो होनबा औ औ नङाब्ला मोनसे बे माबाया मा सासे मानसिया जौगानो हायाना। नङा होमबा हमना? ला बे हिनजाव मानसि या जुदि सानदोंबा आङो सासे डाक्टर जागोन अब्ला बे खौ डाक्टर फरायनो थाखाय खाबु हो। जुदि बियोे खेला गेले ग्रा जानो गोसो दङ। अब्ला बेखौ खेला गेलेनो खाबु हो। जुदि बियो बियो जुदि बे टेक्स साइल टेक्सटाइल हेन्दन्दलुमनि खामानि मावनो बे दानाय लुनाय जों बियो इन्टारेस्ट दं दानाय लुनायनि खाबु खालामना हो, नङा होम- दानाय लुनायजोंबोथ' मोनसे दानिया जौगायो ना? बिबो मोनसे माबासो आरो जुदि बिहा बेलेग बस्थु माबा दङ अ माबा दङ अ गोसो दङ फोराव हगारना हो होबथा नाङा बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे बेहा माने न'खर बोरै सालायनांगौ मानो होनबा न'खरखौ हिनजावासो सालायो हौवायाथ' बायजोस। थायो नङा होमबा हिनजावआसो सालायो। ओंखायनो हिनजाव मानसिखौ माबायदि न'खर सालायनांगौ माबायदि सामलायनांगौ माबाय दि मा नांगौ बे गासिबो नलेजखौ बिमा बि बिफाया होनो नाजानांगौ आरो। थेक। अब्लासो सासे हिन जावा आबुं महर लागोन आरो। बे आरो आंनि मथेब्ला। नोंथाङा मा सानो बे बेलायाव?
आंबो बे बिथिङाव एसे आंनि मोनथिनाय आंनि साननायखौ नोंथांनो फोरमायथिनोसै आङो।
औ।
मा होनो आइजोफोरनि जौगा जौगानाय होननानै बुङोब्ला जोङो मा बुजियो सार मा होनो आइजोफोरखौ साफ्रोमबो फारफ्रोमबो फारसे ना फारफ्रोमथिंबो जौगाहोनाय नङा होमबा नोंथां?
औ अल राउन्द डेभलपमेन्ट औ।
बिथांखौ बिथांखौ समान मोनथाय उदांस्रि होनाय। बेफोरखौ जोङो। होनो नांगौ आरो। बबेखानि बेफोरबायदि उदांस्रि मोनोब्ला मोनथाय मोनोब्लासो मा जागोन बिथाङा इयुनाव थांनानै रावनिबो सिङाव सोलिनांनाय नङा आरो। आरो आरो गावखौनो मा साफा साफा फारफ्रोमबो बिथिङावनो सुथा सुं थानो हानाय जायो आरो नोंथां। जुदि जोङो सासे आइजो खौ हमथानानै लाखियोब्ला सोरनिबा सिङावहाय सोलिहोनांगौ जायोब्ला बे आइजोआ जोबोद खस्थ' मोनो आरो गावनि थांना थानायनि राहाखौ खोमानानैबो लानो गोनां जायो आरो गुबुनजों जुदि खारफानो गोनां जा गुबुननि थिन्नाय बायदि जुदि सोलिनो गोनां जायोबा। नङा होमबा नोंथां आरो उ आइजो आइजोफोरनि सायाव आरो माखासे गोख्रों थांखिफोरखौबो जोङो लानांगौ आरो गामियानो जा समाजानो जा मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय। माने आइजोफोरनि जौगानायखौ जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया मारिया मावनां। गौ आरो आइजोफोरखौ हौवाफोरजों समान मोनथाय होनांगौ बेनिफ्राय आरो सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा एबा हाबा हुखानि बिथिङावनो जा। बिथांमोनखौबो लाफानानै समाज दैदेननाय बा गामि दैदेननायावहाय बिथांमोनखौबो बाहागो होनांगौ आरो जेरैबायदि सा साफ्रोमबो आइजोआ सोलोंथाइ सोलोंथाइ मोननांगौ आरो नखर गंसेखौ जेरैबायदि बिथांमोना जोबोद समायनायै समायनायैहाय लाखियो न'खरनि सा फारफ्रोमबो सुबुं माहारिखौनो गोजोन होयो नङा होमबा फारफ्रोमबो बिथिङाव आरो गाव माखासे आइजोफोरबो दङ। गाव जायालासिनो न'खरनि न'खरनि सुबुंफोरनो जाहोग्रोयो बेनि उनावसो गाव जायो आरो बेनिखायनो आइजोफोरनि सायावहाय बांद्राय एसे गाज्रि बेबहारफोरखौ खालामनो नाङा आइजोफोरनि सोमोन्दै साननांगौ माबादि खालामोबा मा माबादि जौगागोन समाजखौ माबोरैहाय बिथांमोना दैदेनलांगोन हौवा माहारियाल' हारसिं दै न्नो हाया नङा होमबा नोंथां
बिदिनो जेनेबा माबाया हौवा हिन्जाव इकुवेल इकुवलिटि थि थानांगौ समान मोनथायनाय इकुइेटि थानांगौ बिदि माने बेजों बे उदांस्रि थानांगौ बयहाबो मोनसे माबा दं परिबेसखौबो बिदिनो स्रिस्टि खालामनांसिगोन हमना ला उदाङै थांनो हा नाय मावनो हानाय बे सुबिदाखौ समाजा खालामनानै होनांसिगोन नङा होमबा अब्लासो मोनसे हा गैया मोनसे माबाया आइजोआ मोनसे से हारिनि आइजोआ मोनसे हा दरनि आइजोफोरा जौगागोन आरो
औ औ
दा न'खर सामलायनायाव हिनजाव मानसि सानसे गैयाब्लानो बै न'खरा बोरैबा जायो। नङा होमबा अब्ला हिनजावनि जौगानायखौ खौ जों मानो होबथानो हिनजावखौ जौगाहोनोसो नांगौ हायोबा बेखौ न'खर बोरै सामलायबावनो हायो बोरै आपग्रेड खालामबावनो बेनि नलेजसो होबावनांगौ। हायोबा नङा होमबा औ ओंखायनो माने मोनसे पजिटिभ लानानै पजिटिभ मोनसे थांखि ला पजिटिभ मोनसे। साननाय लानानै आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगौ, साननांगौ, सुबिदा होनांगौ, नङा होमब्ला, दानिया आइजोफोरा आइजोफोरखौ जोङो अख्रां सायाव थांनाय खोनायो, खेला गेलेनाय खोनायो, हो साइन्टिस खोनायो नङा होमबा? समा पलिटिसियान खोनायो। बिदिनो माने गिदिर गिदिर मानसि जानाय खोनायो। दा हादोरखौ खुंगिरियाबो हिनजाव मानसियानो मालाबा प्राइम मिनिस्टार जानानै प्रेसिडेन्ट जानानै हादर खौ खुङो नङा होमबा? बेफोरबायदि जुदि हिन्जावफोरखौ जों जुदि जौगाहोनो हायोबा जोंनि थाखाय अभियासलि मोजां। औअ आरो मोनसे न'खराव हौवाया बो रेहाय मोनगोन। हिन्जावा जुदि इमान जुदि खामानि रोंगौ बा बेहाबो सुंथागोन नङा होमबा? खस्थ' मोननाया खम जागोन, औ बिदिनो खायनो औ। हेन्जावफोरखौ जौगाहोनांगौ। गौ आरो। फारफ्रोमबो बिथिङाव आरो हार रिमुनि सांग्रांथि थानांगोन। आ बियो बे बे बेलायावबो जोङो हिनजाव खौ दायनांगोन माने आ-आजिखालि माने बे पु-पुरा इम्परटेन्ट होनांगौ आरो। फारफ्रोमबो बिथिङाव।
औ औ। थिखाल मुगायाव आरो हौवा हौवा हिन्जावनि गेजेराव जेब्बो फाराग गैया नङा होनबा नोंथां आरो सोलोंथाइनि बिथिङावबो गोबां जौगाबाय आइजो माहारिया। कलेजफोरावहाय इउनिभारसिटिफोराव थाङोब्ला जोङो
हिनजावफोर बेखौ बांसिन नुयो आ हिनजावफोरखौ बांसिन नुयो। औ सोलों सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां बिथिङावनो हिनजावफ्रा गोबां आवगायनानै दङ। आरो बिदिनो जे सुबिदा होबाय थायोब्ला आवगायबावगोन।
ओं आरोबाव बांसिन
बांसिन जा- जाबावगोन ओम,
आरो माखासे बिथिं बिथिंखौ नायोब्ला जोङो हौवा माहारिफोरनिख्रुइ हिनजाव माहारिफोरनियाव जों बांसिन हमथानो हानाय गोहोखौ नुनो मोनो। नोंथाङा बेनि सायावहाय
औ-औ-औ-औ बे मानसिफ्रा बुङो आरो हौवाफोरनिख्रुइ हिनजावफ्रा बांसिन माबा ओ बिराद सहायनो हानाय गोहो थायो होननानै बुंनो नागिर मानो नंगौ गौबो खोमा मानो होनबा न'खर गंसे सामलायनाया सहस खोथा नङा। नङा होमबा? बिदिनो आरो बे गथ' गथ'-गथाय नायनायनिफ्राय लानानै हिनजावासो गथ'नि सेराव थानानै गथ'खौ जादों-लोंदों, फरायदों- फरायाखै गासिबो बे नायजोबो नङा होनबा बे बे हिसाबै नायोब्ला माने बे धर्ज'आ बहुद दङ आरो जोंना नै समा जाबाय बारलांबाय बेयावनो दोन दोनथ'नोसै नामा?
औ-औ जागोन दे नोंथां साबायखर।